हेलौ
हेलौ नोंथां औ खोनादोंना
खोना
औ ओ औ दायो नोंथाङा मा मावगासिनो
आं बिदिनो दायो औवा सायाथिं जिरायनानै दंफां सिं सिं जिरायना दङ आरो
उम अब्ला बिदिब्ला दिनैनि ओ मंगलबार दिननि गाहाम हामलायनायखौ नोंसा नोंथांनिसिम जासिहरबाय
ओ नोंथांनिसि
आ अब्ला नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला आङो नोंथांनिसिम मोनसे आयदा लानानै सावराय जाय जाय आयदायानो जाहैबाय खेला
औ
दा उम बे नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला आङो नोंथांनिसिम मोनसे सोंलु लानानै फैदों खेलानि सोमोन्दै आं सोंनो हागोनना
औ जागोन नोंथां
औ ओ जोंनि गामियाव आङो गोबां खेलाफोर नुनो मोनदों जेरैहाय काबादि क्रिकेट फुठ बल भलिबल बेडमिन्टन ओ बेफोरखौनो आं नुनो मोनदों आङो एसेबां खेलाफोराव गोसो गैयैखाय आं नोंथांनिसिम बांसिन सोंनो सानो बा नोंथांनि ओनसोलाव नोंथांनि गामियाव जेब्ला माब्लाबा गेदेर खेलाफोर जायो बा माब्लाबा प्रग्राम जानायनि उनाव खेलाफोर लायो बा माब्लाबा बा माबा मोनसे फोरबो फालिनायाव ओम मा होनो खेलाफोर लायो बेफोराव नोंथाङा बाहागो लानानै मा एक्सपिरियेन्स मोनो
अ नोंथां होमबा ओ जोंनिथिं खेलायालाय जायो ओमफ्राय जानायाव माने बाहागोथ लाबाय बे लानायाव माने मोजाङानो गोजोननाय फैयो आरो जोङो खेलाखौ गेलेनायनि उनाव जोङो खेलाखौ मानो गेलेयो होनबा देरहानोल' नङा। बिनि बिनिफ्राय जोङो गोजोननाय मोनो खुसि जायो। खेलाखौ आरो खेला गेलेबा माने मोदोमफोरा रेजें जायो आरो बेफोरनो ओमफ्राय ओ जोंनि ओनसोलाव काबादि फुटबल बेफोरल' गेलेया माने गोदो गोदायनिफ्राय बर'फोरनि खेला होनना बुङोबा जोंहा दङ' बर'फोरनिबो दङ गोदो गोदायनि खेला जेरै गर अ- नाथाइ गेलेनाय
औ
ओमफ्राय ओ बाथा गेलेनाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माने गोदो गोदायनि खेलाफोरबो जों नुनो मोनो औ
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावलाय बेफोरबायदि फुराना माने गोदो गोदायनि बर'नि खेला गेलेगोनना गेलेया दायो? गेलेनाय नुनो मोनो ना गोमाबाय?
ओ नोंथांनि सोंनाय बादियै आङो उम बुंनो सानो। गुब ओ जोङो जारिमिनाव आं फरायनो मोनबोदोंमोन जे बर' हारिमुहा गोबां खेलाफोर दंमोन। जेरै ओ थुंग्रि लानानै बा ओ बै होबथाग्रा आगजेङा बर'निया बेख खौ लानानै बिसोरो ओ प्रेक्टिस हिसाबै बेखौनो खेला हिसाबै बिसोरो गेलेयोमोन।
औ नोंगौ।
बोरला थिर लानानै बा ओम मा होनो ओ गोबां बिदिनो खमलायनाय दाउला सौलायनाय बेफोरखौ जोङो खेलाफोरखौ जों नुबोदों लोगोसे उन्दै समाव गेलेनाय जेरै नोंथाङा बुंलांबाय ग गर अन अन्थाय गेलेनाय ओ बाथा गेलेनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो बा था गेलेनाय जायखौ जोङो दायो ओ फिथु होननानैबो मिथियो। आ आरो खा सिखा ना मा होनो बेफोरखौ जों गेलेनायखौ नुनो मोनो। नाथाय औ दानि जुगाव ओ एसे खम जालांबाय नामा। बे गेलेनायफोरा जेरैहाय जों नुनो मोनो जेब्लानि फ्राय गथ'फोरनि आखायाव बा जोंनि आखायाव मबाइल होननाय जा बा जामबुंआ फैबाय बे जामबुं फैनायनि उननिफ्रायनो जोङो लासैहाय जोंनि गेलेनाय आरो जोंनि नि गोजोननाय आरो जोंनि गेलेनाय फोराव होनाय एफार्ट बा ओ इन्ट्रेस फोरा एसे लासै लासै ला सै लासै खारलांनो हमबाय। मानो होनोब्ला जेब्ला जोङो मबाइलाव दाङो मबाइलाव जों गोबां गेमफोर नुनो मोनो खेलाफोर नुनो मोनो जों मा गोसो डाउनलड खामनानै बा इनस्टल खालामनानै जोङो गेलेबानो जोङो मबाइलाव बांस सिन गोजोननाय मोनो मानो मानो होनोब्ला बेयाव नोङो मेंनायबो नङा बेयाव नोङो सानदुङावबो ओंखारनाङा। नाथाय ओ ओरैबायसा इफेक्ट खालामो बे मबाइला ओ बिखौ बाद होथ' बेखायनो ओ बेनि अनगायैबो आं बुंनो सानो जोङो खेलाखोलाय मानोथो गेलेनांगौ। जोङो ओ खेलाखौ ओ जो नोंथाङा जेरैहाय बुंलांबाय जों देरहानो थाखायल' खेलाखौ गेलेया। जोङो जोंनि साइस्थ'फोरखौ थिग लाखिनो थाखायबो जों खेलाखौ गेलेनांगौ। थिग बेबायसानो ओम उम आं नुनो मोनदों फुटबल फुटबल गेलेनायाव जों गोबां खारनाङो। जेरैहाय आ आरो बिथिं आरो क्रिकेट गेलेनायावबो जोङो फिल्डारफोरा ओरैबायसा खारनाङो आरो बेटमेन ओ बेट्समेनाबो ओ बुखांनायनि उनाव जेब्लासिम फर खारा एबा सिक्स खारा बियो खारथारनांखायो। ओ बियो रान लानो थाखाय बे खारखानांगोन अब्ला बेयाव ओ सासे ओ मानसिया ओरैबायसा मेंनाय आरो गोलोमनायनि गेजेरजों उम देरहायो एबा जेनो। दा बेयाव जेननाय आरो देरहानाया माब्लाबाबो एफा गोहोम खोख्लैया। ओ जेब्ला जोङो ओम जेब्लानिखि जोङो फैसानि गेम गेलेया जेब्ला ओ गेम गेलेयो जोङो खेला गेलेयो जोङो नुनो मोनो गोबां मानसिफोरानो ओ दानि जुगाव फैसानिल' गेलेयो बिसोरो मा खालामोमोन ओ रांनि थाखाय गावखौनो जामब्र' जासे बिसोर गेलेगोन मेंग्लिबाबो गोलोमदै गफबबाबो बिसोर गेलेथाबबाय थागोन आरो बिसोर देरहानो थाखाय गेलेथारगोन नाथाय गुबै ओंथिया जाहैबाय खेलानि ओंथिया जाहैबाय बेयो मोनसे इंलिसाव इंराजियाव जोङो जेरैहाय बुङो फ्रेन्डलि मेटस होननानै लोगोफोरजों मोजाङै गेलेनाय
औ
खेलाया खेलाया लोगोफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां सोमोन्दोबो दायो आरो जुदि बे खेलायानो जुदि बुजिलायनानै गेलेयाबा बे खेलायानो जोंनि लोगोफोरनि गेजेरावबो हेंथा सोमजिहोयो दा नोंथांनि सोंनाय बादियै जोंनि गामियाव आङो नुनो मोनदों बे गर अन्थाइ गेलेनाय आरो काबादि गेलेनाय बेफोरखौ आं गोबां खम नुनो मोनबाय बिनि गुबै जाहोना आं नोंथांनो फोरमायखाबाय जे मबाइल जों आं टाउन सोहोरफोरावथ' नुनो मोन्दों फिल्डफोराव कलेजनि फिल्डफोराव बेयो सिस्टेमेटिक वाइस जेरैहाय गोदोर गोलावफोरजों दैदेनजानाय फुटबल आरो बिथिं क्रिकेट आरो भलिबल बास्केट बल बेफोर इन्टारनेसनेल गेम लाबाय बा खेला लाबाय जोङो मुलुगनां खेलाखाय बेफोरखौ आदाब माने एभयड खालामनो हाया बा खमायहोनो हाया दा बेफोर दिनैसिमबो थांनानै दं खिन्थु जोङो गोबां लाज लाजिनांथाव जे जोंनि बर' हारि याव जों गाव गायनि खेलाफोरखौ खोमाना लालांगासिनो जेरैहाय बिदिनो थुंग्रि बादायलायनाय दावला सौलायनाय बेफोरखौ आं गोबां खम नुनो मोनदों दा नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय बास्केट बल भलिबल क्रिकेट बेफोरखौ गेलेयो दा बेफोरनि अनगायैबो नोंथाङा मा माखौ ओ नोंथांनि गोसोजों गेलेयोबा नोंथांनि फेभ्रेट बेखौ आं नोंथांनिसिम सोंनो सानो
माने नोंथांनि कुइसना ओ मिनिं माने मोजां आरो सोंनाया मोजाङानो औ दा आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंनि ओनसोलाव बेफोरनि अनगाबो आरो ओ मा होनगोन बास्केटबल भलिबल क्रिकेट बेफोरनि अनगाबो ओ मा होनगोन जेरै काबादिफोरबो गेलेनाय जाबावो खासिखा नोंथाङाथ' मिथिखागौ खासिगाखो ओ दा आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे खासिगाखौ मारै गेलेयो बेनि सायाव एसे बुंसै आं
औ औ
थ' बे खासिखायाव जाहा माने मोननै साइड थायो मोनसेया जाबाय ओ माने बे खासिगाब खौ गेलेनो थाखाय जोङो आस बोग्रोनाङो आरो ना बा जियानो जा ओ बक्स बक्स बनायग्रोनाङो गेजेराव माने ओ माने बक्स माने मोनसे बक्स बानायग्रोन आङो गेदेर ओमफ्राय बे सिङावबो ओ बिथिं मोनब्रै बिथिं मोनब्रै बक्स फिसा फिसा फिसा खथा बनायनायखौबो नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बे बक्सनि गोजौआव माने खर'थाराव बेयाव माने ओइ मोनसे टिमनि माबाया थांनांगौ आरो बेयाव मोननै टिम थायो मोनसेया बक्सआव थाग्रा लाइनाव थाग्रा सिनाव ओमफ्राय मोनसेया माबा खारलांग्रा ओरै खारलांनांगौ आरो बिसोरो
औ औ
औ बे खारलांनायाव ओ माने ओ टिमनिजों हमथा जानाङा आरोना सिन गोनांजों सिन गोनां ओ बि बिसोरदों माने आथिङाव जो जाबा माने बे प्लेयारा आउट जायो आरो थ' बिनिफ्राय ओ मोनसे टिमनिया माने खारलांग्राया बिसोरो बिनिफ्राय ओ खारनानै खारै खारैनो माने बासाय बुसायनो बिदिनो जोजाया लासेनो ओ माबायाव सहैग्रोनाङो मा होनगोन जियानो जा बे माबाया सु थायो आरोना मोनसे। बे बे माबायाव खथायाव सहैग्रोनांगौ खथाखौ बारस' जोबनानै मोनसे जायगायाव सहैग्रोनांगौ। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो जे ब्ला गासैबो खथायाव हाबजोबो बे मोनसे साइडनिया हाबजोबग्रोनांगौ खथायाव। जेब्ला जोङो गासिबो खथायाव हाबजोबो अब्ला बै फासाव जायानो थांदोंमोन। बे मा खथाखौ बारग्रोनानै जायानो बारग्रोलांदोंमोन। बे फैफिननांगौ आरो। बे फैफिननायाव माने गासैबो। बेखौ हेफाजाब होनांगौ आरो बिदि आरो गेलेनाया ओमफ्राय बे फैफिननायाव माबाया जोजायोबा जायहा फार्स थांदोंमोन। बेयो जोजायोबा माने गेमा जेनबाय आरो बा नङाबा जियानो जा ओ बे जोजायाबा ओ फैफिननो हायोबा खारबोनानै। अब्लानो गेमखौ देरहानाय बिदि आरो बिदि गेलेयो आरो जोंनिथिं। नोंथांमोननिथिंलाय
ओ जोबोद ओ थारैनो बुंलांगोन नोंथाङा आं आंबो गेलेदोंमोन जे ब्ला आङो ओम बा थाखोनि जायो बिनि उननिफ्राय बिनि सिगाङावथ' आं बुजियामोन बे खेलाखौ। मालाबाबो आं गेलेफेरामोन जेब्ला आं बा थाखोनि जायो आं ओ जोबोद गेलेफानाय जादोंमोन ओ बे खेलाखौ जानो हागौ आङो बानि फ्राय दाइन थाखोहालागै गेलेदों। दा बेयाव मा जायो जोंनि ओ गामि ओनसोलाव एफा हौवाफोरा। बांद्राय गेलेयामोन सिख्लाफोरा बांसिन गेलेयोमोन दा सिख्ला फोर गेलेनायाव जोङो आ आं नुबाय बिसोरो बोरै गेलेयो। दा जों सिख्लाफोरखौ नुनानै हौवाफ्राबो बेबायसा गेम गेलेनायखौ बा खेला गेलेनाय खौ नोजोर नांबाय बा जों जोंबो गेलेनो लुबैबाय। दा दाना मा जाखो जोंनि गामियाव जेब्ला जोङो खासिखा गेलेदोंमोन अब्ला जोङो बि सिन बोनायखौ जों खदालदोंनो आलिखौ बा फोथाराव आलिखौ जा जावख्लाबनानै बेयावनो नोंथां बुंनाय बादियै बक्स बनायनानै आरो बक्सनि सिङावनो बक्स मोनब्रै बिथिं मोनब्रै बिथिं
नंगौ। औ उम